औ हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ दोङो फ्रियाव नो दोंथ'यो दायो नोंथां
ओ अब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
ओ अब्ला जोङो नाफाम बाथोनखौहाय बा नाफामखौ जोङो माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां सावरायजागोन
औ अब्ला आङो बुंनो सै नोंथां नाफाम बाथोनखौहायो जोङो बा नाफामखौ माबोरै बानायो
औ औ
औ ओ नाफामखौ जोङो माबोरै बानायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो नाखौ जोङो गुरनानै बा सारनानै बा बिलो दैमा दैसाफोरावहाय लायनानै जोङो न'वाव लाबोनानै बेखौ बिगुर बा खि बेफोरबायदिखौ गारनानै जोङो सानदुंआवहाय फोराननानैहाय जोङो फोरानना लाग्रोनाय जायो नोंथां
औ औ नोंथां
औ बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो फोराननानैहाय जोङो बिदिनो बेलासि समबा सानसुफोरावबो जायो नोंथां बिदिनो जोंङो अरावहाय उखुन्दै एसे होनानै लानाय जायो आरो नोंथां ना गोरानखौ जिबा जोङो नाखौ फोसाबना फोराननो लादों बेखौ बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो नाफामखौहायो बियो ना गोराना रानोब्ला जोङो बेखौ नाफाम देनो रेडि खालाम आरो नोंथां औ बिनि उनावहाय जोङो नाफाम नाफाम देनो थाखाय जोङो ओ नाफामावहायो जोङो थास' गोसोमनि मा होनगोन बेखौहाय थास' गोसोम गोसोमनि दालाय बा गांखं बेखौहाय जोङो दाननानै लानाय जायो आरो माने थास' गोसोमनि ओ जे देन्था जोङो बेखौहायो होयोबालायनो गोथावसिन जायो बिदि होननायखौ जोङो मिथियो आरो आरो जोङो नाफाम देनायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो थास' गोसोमनि जे गांखं बेखौहाय जोङो होनानै देफानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओथास' गोसोमनि जोङो जे गांखं बेखौहाय जोङो सानि बे बिगुर बायदि थायोना बेखौहाय जोङो गारनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां बिनिफ्राय जोङो सान दुङाव बिनि आथाखौ रानहोनो थाखाय एसे फोरानदबनानै लानाय जायो नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो औ नों औ बिनिफ्राय जोङो उवालावहाय उवाल गाहेनायावहाय जोङो देनाय जायो ज आरोना बेखौहाय थास'खौ होफायोब्ला जोंनिया माने ना गोरान गोजा देयोब्ला जोङो ना गोरान गोजाबाथ' जोंना स्राव स्राव जागोन नङा होनबा नोंथां नाफामा औ बिनि थाखायनो जोङो बे थास' गोसोमनि जे दालाय बा गांखं जोङो बेखौहायो होफानानै माने सिदोब फिथोब माने खालामनाय जायो आरो बेखौ दे होफायोब्ला बेखौ होफायोब्ला जोंना नाफामा माने बेजों मि मिक्स जागोन नालाय देयोब्ला अब्ला सिदोब सिदोब जायो आरो औ जोङो बेखौ देनानै देनानैहायो जोङो बेखौ औवानि हासुं बेफोरखौहायो जोङो फोसाबना लानाय जायो आरो नाथाय आथिखाल मुगायावहायो गोदोथ' जोङो औवा हासुं बेफोरबायदियावहाय सोनानै बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहायो गोबां माने सोलायनायखौ नुबाय गोबां डेभलप जाबोबाय नङा होनबा नोंथां बिनि जाउनाव जोङो जोङो बिदिनो बथल बथल माने ओ मा होनगोन बेखौहायो जेरै जोङो मेथाइ बायदिसिना सोयोना बयाम बेफोरावहाय जोङो दोनो से नि बथल बेफोरबायदियावहाय जोङो सुना लानानै फोसाबनानै माने जोङो बेवहाय सोनानै दोननायखौ नुयो ओ सोनानै दोनोब्ला जोङो बेखौहायो बै जि नाफामखौ देनानै लादोंना जोङो बेखौहाय जोङो माने नारसो नारसो सोनानैहायो माने जायगा जेबो खालि थायि बेफोरबायदि जोङो नारसो नारसो थुम थुम सोनानैहायो जोङो बेखौहायो नारसोखांनायनि उनाव जेब्ला खफा मारिनोसै अब्ला जोङो प्लास्टिकआव खारैफोर बेफोरबायदि सोनानै हाय जोङो प्लास्टिकआव सोनानै बे नाफाम सायावहाय होनानै जोङो भयामखौहाय मारिनानै से दान नि थाखायाय जोङो दोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय जों से दानसे थानानै जोङो बेखौ नायोब्ला जोंना बे नाफामा जाजानाय जायो आरो बिदिनो औ औवा हासुंजोंबो सोनायखौ खोथा बुंदों आङो औवा हासुङावहाय सोयोब्लाबो जों औवा हासुंनि जि जोङो औवा हासुं होनोब्ला जों बै औवा हासुंनि सिङाव जे मोनसे ओरैजाय सोयोब्ला माने एसे गुफुर गुफुर बिहरबायदि थायोना बेफोरखौ जोङो सुनानै फोसाबनानै औ बेफोरबायदिखौ फोसाबनानै लानानै जोङो जानाय नाफाम सोजानाय बेफोरबायदि खालामना लानाय जायो नाफामखौ बेयावबो थुमसे थुमसे सोनाय जायो आरो जेराव जोङो बार हाबनो हायैफोर बे बेफोरबायदि बिनि उनावहाय जोङो थालिर बिलाइफोर बा जिगाबफोरखौ जोङो साफा खालामनानै बेवहाय माथुना दोननाय जायो आरो बेखौहायो बिनिफ्राय जोङो से दानसो दोनो बेखौबो बिनिफ्राय जोङो से दानसेनि उनावहाय जाजानाय जायो आरो बेबायदि औ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे नाफाम बा नाफामखौ माबोरै बानायो
नोंथां आंनियावथ' बेबायदि नाफाम बनायनायनि जि माने बेसि आइदिया गैया आरोना
औ औ
थारैनो नोंथां बुंनाय बादैबो आंबो बुंनोसै बुंनो सानबाय औ बेबादिनो जेनेबा नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय जेनेबा जोंङोथ' फार्स्टआवनो नाफाम बनायनो थाखायथ' जोंनो ना नांगौ जायो नङा होमबा? ना गैयाबाथ' जोंङो नाफाम खौ बनायनो हायाना
औ
बिदिनो जोङो नाफामखौ बनायनो थाखाय बा जोङो दैसाफोराव गुर लायगोन बा जेबा जोङो बाजारफोरावनो बायनानै लाबोसिगोन आरोना। नाफामखौहाय बायनानै लाबोनानैहाय जोङो बिखौ सुसिगोन बा साफा खालामसिगोन।
औ
औ साफा खालामनानैहाय जोङो बेखौ फोरानसिगोन आरो ना। फोराननानैहाय जोङो बेखौ एवसिगोन।
औ
एवनानैहाय बेबायदिनो जोङो एवनानै दोनसिगोन दोननानैहाय जोङो नांगौ बा मा नांगौ जायो जेनेबा नाफामखौ बानायनो थाखाय थाखाय जोंङो बिखौ फोरखौ होनानैहाय जोङो नाफामखौ औवानि हासुङाव सोनानै दोनसिगोन आरो ना।
अ अब्ला नोंथांमोननि खिजायै ना नाखौहाय एवग्रोनानैसो नाफामखौ देनाय जायो नामा?
औ नंगौ नोंथां जोंनिथिं बिदिसो बानायनाय जायो आरो जों माने आङो नुनाय बायदिबा बिदि बानायनाय जायो आरोना बेबायदिनो औवानि हासुावहाय सोनानै दोनसिगोन बेबायदिनो जेसेबां गोबाव दोननांगौ औ थिग बेबायदिनो जेनेबा जानायनि टाइमा फैबाला जानाय जानाय जासिगोन आरोना।
औ
आंङो जोबोद गोथाव मोनो नाफामखौ जानो नोंथाङालाय बोरै मोनो।
आंबो जोबोद गोथाव मोनो नोंथां नोंथाङा। फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथाङाहाय नाफामखौहायो मा माजोंहायो मोनजाखो। मा मा मैगंजों हायो मोनजाफेरखो।
आंथ' बेबायदि मैगंफोरजों जाफेरनाय जाया आरोना नोंथां। आं बेबायादिनो औ नाफाम गोनजाल' जानाय जायो।
औ
औ नोंथाङालाय मा माजों जाफेरखो
आङो गोबां मैगंफोरजों जाफेरबाय नोंथां। जेरै जोङो थास' बिबार नङा होनबा थास' बिबारखौथ' बयबो मिथियो औ थास' बिबारफोराव जेरै जोङो ना गोरान होनानै सङोब्ला ना गोरान गथाफोरखौ होनानै सङोब्ला जोङो बेयावहाय नाफामखौहायो एसे होलायोबा नाफामा नाफामनि मोदोम मनायाथ' जोबोद मोजां नङा होनबा नोंथां नाफामखौ होदेरो। ला औ जोबोद गोथावसिन जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो थास' बिबारफोरजों जायो। जेरैहाय मैथा बा थोनफोर खालामोबा जायो गाव गोजाबो एवनानै जायो। औ बिदिनो जोङो गोबां माने गोबां मैगं थाइगंफोरजोंहायो जानायखौहाय आं बारा इसेबां एसेबां माने माने मैगंफोरनि जानाय नुवाखै नाथाय आं जानो मोननायखिनि मैगंफोरजोंहाय आङो मोनजाबाय आरो जेरैहाय जों मै था बिदिनो खारै ओंख्रि बे बेफोरबायदियाव होना जायो बिदिनो गाव गोजा एवना जायो। बेफोरबायदि खारै बिदै औ ना जि नाफामखौ बिदै खालामना जायो। बाथोन बानायना जायो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
औ बेफोरबादिजों जायो आरो नाथाय गोबां मानसिफोरखौहायो आं बेलेग बेलेग मैगंफोरजों जानाय खोनायो बिदिनो होलालाबायनानै जानाय आरो
औ औ
थ' जोंना बर'नि ओंख्रियानो होनजासिगोन नङा होनबा नों थां बयबो बे नाफामखौ जानो मोजां मोनो जेरैहाय औ हटेल बायदिसिना फोरावबो होफानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा औ
औ नोंथां बुं दे
थां औ बिदिनो जोङो औ हटेल बायदिसिनाफोरावबो होयो गोबां मानसिफोरानो बिदिनो हटेलफोराव न'फोरावहाय मोनजायि फोरखौहायो बेफोर नाफाम बायदिसिनाफोरखौ जानो थाखायनो जों हटेलफोरावबो ओंखाम जाहैयो नङा होमबा नोंथां जेराव जों ह हटेलफोरावहाय मोनजायो जेरै बर'नि हटेलफोर नङा होमबा औ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि न'वावहायो बेफोरबायदि नाफाम बाथोनखौहाय जायोना जाया बा बानाय
औ जोंनि औ जोंनि न'वावथ' बेबायदि नाफाम बाथो खौ बानायनाय जाया मानो होनबोला जोङो बायनानैनो जायो आरो जोंनि न'आवहाय जोंनि न'आवहाय म साफ्रो मबो नाफामखौलाय जोबोद जानो गोथाव मोनो आरो जोंनि न'आवहाय बेबायदिनो ओ मालाबा मालाबा समावहाय माने जोङो बायनानै जायो आरो ना नाफाम बाथोनखौहाय औ औ जोबोद गोथाव मोनो लोगोसे बा नाफामखौहाय हमबा जोङो उनावबो दोननानै जानो हायो नङा होमबा ना खौ जों जाया होमबाबो उनाव जागोन होनबाबो जों नाफाम खौ जानो हायो
औ नंगौ नोंथां औ अब्ला औ औ दे नोंथां जोंना औ औ दे